औ खोनादोंना
औ खोनादों
बिदिब्ला जोंहा मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै नामा
औ - औ सावरायजायो
टपिकखौ लानो जोंहा बैसागुनि सायाव सावरायनाय आरो
अ औ फैसाखौ जायो दे
जेनेबा बर'फ्रा बैसागुखौ माबोरै फालियो आरो नोंसोरनिथिंजाय माबायदि बिदि जोंनिथिंजाय माबायदि बेफोरनि माबाफोर माने बेलेग दं नामा बे नि सोमोन्दै सावरायायनोसै आरो
औ - औ जागोन दे
बिदिब्ला आंनो एसे बुंग्रोनोसै नामा औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बे बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि माने सेथि फोरबो बा सेथि फोरबो होननानै बुंजायो गिबिसिन फोरबो बेनिफ्राय बैसागु फोरबोआव गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा माने फार्स्टावथ' बर' माने जों मिथिनाय माने आं खोनानाय बायदिब्ला बिदि गोदोनि समावथ' केलेन्डारफोर बिदिनोबो बाहायनाय गैयामोन नालाय
औ - औ
गोदोनि समाव बुंङोमोन आरो मास मोनसेखौनो माने बैसागुखौ फालिबाय थायो बेफोरबायदि होननानै ओमफ्राय गोदोनि ज औ गोदोनि समाव माने केलेन्डार गैयामोन जाहैदों बिनि थाखायनो माने मिथिंगा खौ नायनानै बा बिफां बिफांफोरनि रोदोमनाय दाउखौनि गाबनाय बे खौनो माने आन्दास खालामनानैसो बैसागुखौ खुंङोमोन जाहैदों आरो गोदोनि समाव माने रंजायोमोन होननानै खोनानो मोनदों आरो केलेन्डार गैयि समावहाय बेनिफ्राय बेबायदिनो माब्लाबा बैसागुनि गेजेर ससेनिफ्राय रंजानाय जायो बा माब्लाबा गिबिनिफ्रायनो रंजा जानाय जायो बेफोरबायदि जायोमोन आरो बेनिफ्राय दायो जेब्ला केलेन्डार जेब्लानिफ्राय केलेन्डारा ओंखारदों बे समनिफ्रायसो माने बै संक्रान्ति समनिफ्राय जोंहा बैसागु रंजानाय बेफोरबायदि हुदाया जाबोदों होन होननानै जोंङो मोनथिनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहाथ' बैसागुआव गिबियावनो संक्रान्ति खालि मोसौ थुखैनाय जायो । बेखौ मोसौ बैसागु औ औ - औ होनो औ बे मोसौ थुखैखालि बेखौ मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जासिगोन निफ्राय से दा बेखौ आरो मानसि बैसागु बिदि बुंनाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जायखौ संक्रान्ति होनो बेखालि फुङावनो सिखारो आरो मानसिफ्रा फुङावनो सिखारनानै दुगैसां लोब्रांना न'नि गा हेला सुबुङा गामि न'आवहाय माने गिबियावनो गलियाव फुजा होयो आरो। बेनिफ्राय गलियाव फुजा होखांनानै मोसौफोरखौुथुखैयो थुखैनो लाङो ओमफ्राय मो मोसौफोरनाव लाव फान्थाव मालाबो गानहैयो ओमफ्रयो आरो बेखौ मा होनो खायसेया हां सारायनि हांगार बा खायसेया टर्चफोरनि बेटारि थायोमोन ना सिगाङावथ' बिनि हांगार गोसोम थायो जिहेतु बेखौ एरख'नानैहा मोसौनि थावजों लगायनानै गोसोम गोसोम दागो बेफोरबायदि होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बे गोसोम गोसोम दागो होनायनि ओंथिया मा होननानै सोङोब्लाथाय बिसोर बु बुङोमोन आरो बै समावहाय जिहेथु बै संक्रान्ति खालि मोसौ खौ उदाङै फोथाराव हगारनानै होनाय जायो होननानै बुङो जेरै हगनानैनानै हो मोन बे समावहाय हाग्रा बंग्रायाव थाङोब्ला जेनेबा मोसा लख्राया बे मोसौ गखौ जेबो खहा दा खालामथों बा गिनानै खारथों बेफोरबायदि साननानै बे गोसोम गोसोम दागोखौ होयोमोन होननानै मिथियो आरो आरो बेजों लोगोसे बेखान्दि मोसौफोरखौ थुखैनानै लाव जा फान्थाव राजा मेथाइफोरखौबो जोंहा गोदो खनोमोन आरो। दाथ' एसे खम नुसै बिदिखौ बेनिफ्राय सौराय बे खालि माने सबाय गोरान जायखौ माइरं माइब्रा माइरंखौ एवोना बेजों मोसौफोरखौ खुबैनाय जायो माने सारनाय जायो आरो। बिनिफ्राय आ बेखौ मानि थाखाय सारो बेखौ आङो मिथिनो मिथिया आरो खिन्थु नुदों आरो सारनाय औ बेनिफ्राय आरो बेखालिनो जोंनिया गोखा गोखै खौबो जानाय जायो आरो नाथाय खायसे खायसे जायगाफोराव माने एक थारिकावसो जानायखौ नुयो आरो गोखा गोखै खौ। जोंथिंजाय बे संक्रान्ति खालिनो जायो आरो।
सिनिथिंबो
औ ओमफ्राय एक थारिकावथ' जोंहा फुजा जाहैबाय रायजोनि थानसालि फ्राव बिदिनो फुजाफोरखौ होनाय जायो होनानै गिदिर बे खालि एक थारिकाव गिदिरा ओरैनो बोरस्रा स्रि सो उन्दैया गिदिरखौ खुलुमसिगोन बेफोरबायदि जासिगोन
औ
फोरबो बिदि जोबस्रांखांनानै बैसागुनि नै थारिकनिफ्रायसो माने रंजानाय बाजानाय बेफोरो सोलियो आरो। बेनिफ्राय गामि गामि बयनिबो न'खर न'खर सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गथ' गथाय गासिबो रंजायो खायसे गामिफ्राव बोराइ बुरैया बोराइ बुरि आरो सेंग्रा सिख्ला गथ' सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला आरो गथ'फ्रा उन्दै उन्दै फोर बिदि एक्सट्रा एक्सट्रा बिदि मोसानाय जायो आरो। ओ खायसेनि जायगाफ्राव खेबसेनो गामियैनो ज'मा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो ज'मा ओंखारनाय बिदिफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदियाथ' जायगा लायै जायगा आलदा आलदा जासिगोन
औ
बयबो रंजायो आरो बैसागुआवहाय माने जिहेथु ओ जोङो ओ बोस सोरसेनि मावनाय दांनाय बेफोरखौ मेंगानायनि बा गोसो होसारनानै बर' फ्रा बै बैसागुआव रंजायो आरो बै रंजाखांनायनि उनावनो जोंहा दैज्लां सफैखाासिगोन नालाय औ बेजों लोगोसेनो जोंहा बर' फ्रा आरोबाव बे बैसागुआव मोसानानै मोननाय माखासे रां आरो माइरंफोरखौ खाना जानाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनो आरो
औ औ
दा नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै ओ मा मा मिथियो एसे फोरमायनानै होदो दे
अ आंनियाबो नोंथाङा बुंनाय बदिनो जोंनि गामियावबो बिदिनो खुङो ओ सोरनियाबा सोरनियाबा एक थारिक मा होनदोंमोन नोङो एक थारिकाव मा माबायो होनना
औ गोखा गोखै ओहो माबायाव मा होनो सैथ्र' दाननि जोबथा खालार
अ औ जोंनियाबो बिदिनो नोंथांमोननि बादिनो माने बे मोसौ थु बेखालिनो जोंनियाबो माबाखौ जायो आरो गोखा गोखैखौ ओ मोसौ फोनायफ्राबो एखेयानो बे खालि बिदिनखालि ओ फागा गोदानखौ होयोना माने फुरानाखौ गारनानै गोदान भागा होयो बेखौ नुयो आरो ओमफ्राय एखेयानो फ्राय माने ओ ओमफ्राय जानाय लोंनायाबो जेनेबा गोखा गोखै जाबाय एक थारिकाव ओमफ्राय दुइ थारिखनिफ्रायसो जोंनाबो मोसायो सानायाबो जोंनियाबो बिदिनो बोराय बुरैया मोनसे ग्रुप जायो आरो बिसोरनिया एक्सट्रा आलादा मा होनो बिखो ओ बि खाम सिफुं लाना नै मोसायो आरो बिसोरो माबा दोरोङारि दामजुफोरखौ लानानै मोसायो ओमफ्राय ओ सेंग्रा सिख्ला फोरा आरो बांद्राय रोङाबो नालाय खायसे दामनो बिसोर आरो इ बक्सफोर थायो ना आजिखालिथ' बक्स बेफोरखौ लानानै बांसि मोानायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय आरो जोंना आरो मोनसे ग्रुब दंबावो हाबा जानाय हाबा जानाय हौवा हिनजाव एसे आदा बैसो सोरनिफोरा बिसोर मोनसे ग्रुप जायो ओमफ्राय आरो गथ' गथ' गथायाइ गथ' फिसा फिसाफोरा मोनसे ग्रुप आरो एसे मा होनगोन बे बे माबा गैयाना हौवा गैयिजायै थायोना बिदि हिनजावफोरा बिसोर एक्सट्रा केे बियो आरोना बिसोरनिया माने माबा लाया दामग्रा जेबो माने बिदि मोसानाय माबानाय गैया आरो बिसना बिदिनो मा मागियोल' आरोना माइरंआनो जा फैसा मा हरो आरो ना अननानै जेनेबा बिदि थाङो आरो बिसोरो आ ओमफ्राय जोंनिथिंबो बिदिनो मोसानो फैनायफोरनो ओ जों संनानै दोनखायो आरोना बांसिनानो माने ओ बे माइब्राफोरखौ संनानै दोनो आरो मा माबायाव बैसागु ओमफ्राय ज' ज' मोसानो फैनाय ग्रुपफोरनो जोंनिया बिदिनो माबा जौ होयो ओमफ्राय मालाबा माबाफोरजों बेदरफोरबो होनाय नुनो मोनो आरोना खायसे खायसे न'खराव माने बिराद मोजाङै जाहोयो लोंहोयो आरो ओमफ्राय खायसे खायसे से न'खराव माने साफोरबो होयो आरो जोंनि फिसा फिसा जोंन्दै उन्दै मोनबाथाय जोंनियावबो मान जोंनि न'आवबो बिराद सा सा होयोमोन आरो बे सेंग्रा सिख्लाफोरनो सा बिस्कुट होसिगोन बेनिफ्राय एसे आदा बैसोफोरनो जखाय सेरेब बिदिनो मा लोङो आरो बिसोरे बिदि बिदि होयोमोन आरो जोंनि माबायाव जोंहानि न'आव जोंनि गामियाव फाय बिदि सोलियोमोन आरोना आगोल ओमफ्राय दा इसे सोलायबोबाय दानिया बांद्रा द्राय बिदि जानाय होनाय जानाय लोंनाय होनाय नंला आरो बेै जौ सेरेबफोरखौ होयो आरो एसे ओ दाथ' दाबोथ' सोलिखायो नालाय जौ सेरेबा ओंखाय होनाय थाङो आरो खिन्थु सा बिस्कुटफोरखौ माने नुनो मोनला आरो होनायखो जोंहाबो माने होनाय होला आरोना गोबावानो जाबाय ओमफ्राय यिदिनो आगोल ओ दानि आं बुहुद सोलायनाय नुुबबाय आरोना आगोल जेनेबा बोराय बुरै फोरासो बांसिन जौ सेरेबफोरखौ लोङोमोन जेनेबा म मोसानायावनो जेनेबा एसे‌ एनै लोङोमोन आरो ना बोराय बुरैफोरा खिन्थु दानिया दानिया माने नुनो मोनो जे उन्दै उन्दै गथ' गथ'फोरानो रोंलाबायनानै माने फेलाबायो आरो ओमफ्राय ओं ओमफ्राय सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाफोराबो एखदम माने लोंनानै फेनानै मोसानोनो हाया आरोना बिदि नुनो मोनो आरो सोरखौबा सोरखौबा माने हमनानै थिखोनानै लामनांगौ बिदि बिदि जायो आरो ना बुहुत बेलेग नुनो मोनबाय आरो बे देलायनायफोराबोथ' आगोलथ' फुरा माने यिदि मेकआप सेकाप लायामोन नालाय दानिया फुरा मेकाप काप एकदम माने फारसेनिफ्राय देलायो आरो एकदम मायावबा मोसा नों स्टेज फोराव प्रग्राम फोराव मोसागोन बायदि माने फुरा देलायनानै फैयो आरो ओमफ्राय मोसानायखौ मोसाया आरोना ओरैनो देलायनानैल' थाङो ओमफ्राय ओमफ्राय जेबो गान सानबो खना माने रोङा नालाय बे बक्सफोरदोनो ओरैनो दामनानै यिदिनो बाद्लला बायगोन आरो मोसानो रोङा माने बारा बांद्राय आगोलनि बायदि नंला आरोना आगोल जेरै ज' ज' मोसा सायोमोन खाम सिफुं दामनानै बिदि ग्रोम ग्रोम जाला आरो जोंनिथिं आरो बिराद खम जाबाय दा माने ग्रुपफोरा जेनेबा मोसाग्रा ग्रुप थायोमोन ना बिदि ग्रुप ग्रुप थर' थर' बिदिया माने बिराद खम जाबाय जोंना बोराय बुरैफोरा एसे ओंखारो आरो दा ओमफ्राय गथ' गथायफोरा बे फिसा फेनलाफोरा ओंखारो ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरा एसे खम जाबाय आरो आरो दानिया
औ
बिदिनो जोंनियावबो सानबा सयदिनसो मोसायो खो मा बिदि मोसाखांनायनि उनाव लास्टाव जोंनिया जमा बि मोननाय रांजों बा माइरंफोरजों माने खाना जायो आरोना जोंनिया लास्टाव ओमफ्राय यिदिनो एसे आग्लायनाय फैसाफोरखौ माने फैसाया जुदि बांद्राय बुजावथियोब्लाथाय रायजोआवनो बे दामजुफोरखो खामबा खाम जथा बिदिनो मा सेरजा बि बिदिखौ माने बायना दोनो आरो बिदि बायना दोननायखौ नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय खायसे खायसे माइरंफोरखो बिदिनो जाबाय जेनेबा खाना जाबाय बेदर सदर बायनानै बे जायो आरो ओमफ्राय आरो खाना जानायावबो गामिसेनो जानायखौ नुनो मोनो आर ना माने म जाय जाय मोसादों बेल जाया आरो गथ फोरखौबो लेंहरो जेनेबा जाय जायनि नख नखर न'खरनिफ्राय मोनसे सासे सासे मानसि फैनानै जेनेबा मोसादोबाबो गाससिबो न'खरनि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौनो माने खाना जानायाव लेंहरो आरो बिदि ओ माने गामिसेयैनो खान जायो आरो बिदि
औ नोंगौ जोंनिथिंजायबो बिदि बिदिनो आरो ओमफ्राय आजिखालिथ बैसागु स्टेजावबो जायगा मोनबाय होननानै बुंनांगोन जोङो